हेल' नोंथां। हेल'। खोनायाखै नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों उम। नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ आं नोंथांखौ औ आं नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सा सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ।
खोनादोंना नोंथाङा औ ओ मेसे मेसेंआव गायनाय आबादनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ नों
खोनादोंना जेरैहाय मैगं थाइगंनि सोमोन्दै
औ खोनादों औ औ औ मैगं थाइगं औ दाथ' दै बोथोर नालाय नोंथां। बेफोर मैगं थाइगंनि थाखाय औ माबायदि आबाद खालामनाय मोजां ओनबा जोथोन लानाया मोजां बेखौ
औ नंगौ नोंथां ओ मेसेङावहाय मेसेंआव मोननाय जे जेरैहाय- मैगं थाइगं ओ जेरैहाय ख- बि आरो ना कबि आलु बेफोरखौहाय ओ नोंथांनि न'आव गायो ना गाया
फोरखौ बायबांनाथ' गायनाय जायो नोंथां जेब्ला जों जानो थाखाय आन्था बेखौ गायनाय जायो नोंथां जेब्ला जों गायनो थाखायबो बे बहुद जोथोन खालामनांगौ दुब्लिफोरबोनांगौ जायो। होनां जों बेखौ गायनो थो दुब्लिफोर औ औ नोंथां नै फोरमायलांसै नोंथां। बे जों दुब्लि फोथाराव बेखौ जों, गायनो थाखाय नांगौबा जों हालेवना लाग्रो औ हालेवना लाग्रो जायो नोंथां बे दुब्लि फोथारखौ एसे फोसाबना लानो मोजां जायो हाग्रा दं ब माबा दं बै दिंसि जिंला हं बेखौ आबाद सो जोथोन साफा सुफा खालामामनानै लानाय बांसिन मोजां जायो दुब्लि फुथारखौ जेब्ला जों मैगं थाइगं सो गायगोन नालाय नों थां फार्स्टआवनो जोङो दुब्लिनि आंखाल जायो हानि आंखाल जायो। औ बेफोरखौ जों जेब्ला जों मेगं थाइगं एबा जों हाफोर खौ हालेवनाबो लााजायो मोसौफोरदोबो हालेवजायो ट्रेक्टरफोरदोबो हालेवजायो। बेफोरबायदि जों हालेवना लाग्रोनांगोन। बेफोरो जिंखा हग पटल हग बेफोरखौ जों गायनो थाखाय थाखाय हालेवना लाग्रा साबसिन जायो बेयाव हालेवखांना जेबोला जों खिसुमाना खिसु खिसु न'निनो हास हासारबो होनाय जायो दुब्लि फोथारफ्राव खिसुमान आरो गलाफोरावबो बिदिनो ओ दखानफोराव फान फानथिंग्राफोरनि बिदिनो हासारफोर बायदिन' बिदिनो बिभिन रो बिदिनो हासार मोनो नोंथां। बेफोरखौ होनो जेब्ला जिंखा पटल क्लेस औ उम
दानियाथ' बिदि मैगं थाइगं गायनो थाखाय गोबाङानो ओ ओ बिदि हासारसो होनाय जाखायोन नोंथां?
औ नोंथां दानि आथिखाला थ' दा गोबोरखि हासारा बेखौ खमानो मोनबाय आगोलिथ बारावल' गलाफोर बाजाराव हाब माबाफोर बायदिसिरि दखानब्ला हक फिसा हक माबा हक बेफोरखौनो बाय बेफोर बायना लाबनाय खो बेयावनो मोजां गाज्रि खोनो हासाराव मोनाबाय मबे हासारा मोजां बेबो बे हासारा गाज्रि बेफोरखौ जेनो सानना लानो हायो नोंथां बे मावगोन बाबेखौ बाबा बाबाया मोजां जागोन बाबेखौ माबेखौबा माबाया मोजां जागोन बेखौ निजेनो माबा खालामना लानो मोजां जायो आरो नोंथां निजेबो
औ
बे हाख खेथिफोर मावोबा दुब्लि फोथाराव हासारफोर होनांगौ जायो पटल हक जिंखा हक जों जेब्ला जों मैगंफोर गायनो थांबा बे भिधानखौबो नांगौ जाबाय जेन फुलखौ जेन नआवबो खामजायो किसुमान किसुमान हाथाय गला फोर बाजारफोरावफ्रावबो मोनलाबायो आजिखालि।
औ।
फोरफोरखौ न'आव हाथायावबो थानो थाखाय फांसे फांनैखौबो बायनानै नफोरावबो बिदिनो न'फोरनि बिथाफोरावबो गायजायो दुब्लि फोथारावबो गायजायो आलदा रखम आलदा गायजायो आरो बे दुब्लि फोथाराव थाबाबो एसे बाय बांला रांखान्थिनि थाखायबो गायजायो। जानो थाखा औ औ नोंथां औ।
नोंथांनि ओनसोलावहाय बिदि ओ बुरजा गोबां ओ मैगं थाइगं गायो बागान गायोना गाया नोंथांनि ओनसोलावहाय बिदि नुनो मोनदोंनाा मोनाखै नोंथाङा? जेरैहाय ओ गोबां गायनाय।
औ औ औ नुनो मोन नोंथां बिदिनो खेथियफोरा बेफोरजोंनो नखर सोलिनाबो जाबो जाबाय औ खुङो नोंथां खुङो बेफोरदिनो बहुद गामि खाथि हक गोजान हक बेफोरनो गायनायनि सोलिना दं किसुमान पटल बागान खाम किसुमान जिंगा बागान खालामामो किसुमान भिन्दि बागान खालामामो किसुमान बिदिनो बायदि रखोम बायदि बागान खामो किसुमान फान्थावनि बागान खामो बिदिनो बे बिदिनो बायदि रखोम बायदि बे खामनानै सोलिना जागासिनो दं आरो नोंथां बेफोरबायदिनो औ बाजार औ
अ आलु बैगा आलु मैगंखौहाय गायनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो माबायदि खालामनांगौ बेखौ माबोरैहाय गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनानै होलाय
औ नोंथां औ ओइ बेखौ जोंनो थाखाय जोंनो थ' बुथ गोबानो नांगो दुब्लि फोथारबो नांग जाबाय फार्स्टआवनो जों दुब्लि फोथारखौ नांग्रोगौ गिबियावनो दुब्लि फोथारखौ नांगौ जायो बे दुब्लि फोथारावखौ फार्स्टआवनो ट्रेक्टर हक मोसौ खालामनाय जाग्रोयो नोंथां बे हालेवखांनायनि उनाव औ हालेवखांनो मा साथ जायो हाल थांनानै उनाव बेयावनो हासारबो होनाय जायो नोंथां हासार होबाबो मोजांसिन जायो। साबसिन जायो बे आलु आलुफोर बेदरफोर थांनायाव मोनसे बेदरफोरा फुस्था फुस्थाबो जायो
औ नंगौ
बेखौ मोसौदो हाय ट्रेक्टरजों आरो खेबसे फिन एवफिनना लानांगौ आरो नोंथां खनै खनै खनथाम ह खननि हक बिदिनो हेवना लाना हाखौ गुन्दै खालामना लानानै साबसिन जायो नोंथां औ बेखौ साबसिन खालामना जेब्ला गुन्दैफोर जायोबा बियो अलरेडिनो गायनाय प्रटेकसना जाबाय आरो बेखौ जेब्ला जों गायनाया हाया रेडि जाबोला बेखौ आरो आलुनि बे बिदान फायो नोंथां आलुखौ हाथायावबो बांसिन बायना मोनो हाथायावनो बायना मोनो न'आवथ' जाबाङा नालाय बिधा न खौबो नांगौ जायो नोंथां।
बिधानखौ बायनानैसो गायनाय जाखायो आरो ना?
आलु बिदानिखौ गावबा गाव निजे डिसिसन ला माबायदि गानाय मोजां जायो माबायदि गायनाय जाया बेखौ निजेनो डिसिसन लानानै गायनांगौ नोंथां। बे आलु फिसा -फिसा बिधान फोर मोनो गेदेरबो मोनो।
औ औ आलुआबो गोबां जादनि थायो नामा नोंथां?
बहुद बिबिन्न- बिबिन्न जाद थायो बिदिनो गोजा दं, फिसा दं गिदिर दं बिदिनो बायदि रखम बायदि आलु बिदिनो फिसा- फिनला गिदिर- गोदोर जाद दं फिसाबोजाद दं। नोंथां बेफोरबायदिनो आलुखौगायोबा जेब्ला जों आलुखौ बिदानखौ जेब्ला हाथाइनिफ्राय हग बाजारनिफ्राय हग बायना लाबो्योब्ला लाबोखांना बेला हायाबोथ' रेडदि जाखाबाय नोंथां। जेब्ला हाया रेडदि जाया होनबा बे खौ जेब्ला जों गायनो सम जाबा सम जानाय उनाव खिसुमान नांगोल ओ सिला -सिला खालामनानै फोनाय जायो नोंथां। नांगोलदो सिल- सिला फोबा जेब्ला इनि नांगोलनि सिला सिलायाव दरसेबा दरनैयाव बिदिनो दरफा दरनै दरफा दरनै होलांनांगौ जायो नोंथां। बेखौ होलांखांनायनि उनाव अल होलांखांनाय जोबखांनायनि उनाव नोंथां बेखौ फार्स्टआवनो जोंनो खोब्रोननोबो नांगोन नोंथां खोबनोबोथ' नांगोन नोंथां। आलुफोरखौबो खोबो खिसुमान- खोबा किसुमान खोबनो थाखाय जोंनो बेसर साख्रि नांगौ जायो ओ जिगाबबो नांगौ जायो बे खोबबा बांसिन मोजां जायो नों थां बे खोबबाथाय आलुफोराबो खस्थ' मोना हाग्राफोर थायो नालाय बेफोर हाग्रायाव उपन्द जानो मोना नोंथां। खोबबा बांसिन जायो नों औ औ नोंथां। खोब खोबखांनाय उनाव बेखौ खोबखांनायनि उनावथ' अलरेडिखौ हमजोबखांनायनाव बिनिनो आरो मा नांगौ जायो नोंथां बेयावथ' खेथि मावबाथ' बहुद गोबानो नाय दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन हाबनानै बेनि फिथाइ बेनि दंफां आरिफोरखौ नस्थ' खालामनाय जायो नोंथां। बे नस्थ' खालामनायनि थाखायनो नों थां बेखौ आरो बेरा होनो नांगौ जायो। जेब्ला जों बेराबोथ' नांगोन नालाय नों थां आलुफोर माबाफोर गायबाबो दंफां लाइां गायबाबो बेराफोर होनाय नांगौ जायो नोंथां। औ बेराफोर हो होनांगौ जायाब्ला जेब्ला जोंनो हाथायनि हक
जाहाथे औ जाहाथे बोरमाफोरा मो सौफोरा हाबनानै जानो हाया। बिनि थाखाय जों बेरा होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां बेराबा साबसिन जायो थारमाने जेननि दंफां लाइफाङा खुथि जाया जेन नोंथां। ओं बेराफोर होनांगौ जायो नोंथां। बिनो बिदिनो फोरखो बिदिनो गायो नोंथां नों थांमोननिखिं ओनसोलाव माबायदिफोर आबाद मावनो मोजां जायो ना माबायदिफोर फोर गायो नोंथां इखौ फोरमाय जागोन नामा जेब्ला जों पटल हक,
जोंनिखिबो बिदिनो गायो। औ औ। जोंनिखिबो बिदिनो गायो पटलखौ प टल गायनायनि बागै आं एसे बुंनो आरोना नोंथां। पथल मैगंखौ जोङो गायनो थाखाय गिबियावनो बिनि गिबियावनो जोङो हाखौ मोजां खालामना लानांगोन एवनानै माने बिदिनो मोजां ओ हाखौ गिबियावनो नांगोन जोंनो बेनि उनावहाय जों औ साफा खालामना लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगोन ओ बेयावहाय जोङो माबा ओ बे-बे पथलनि रोदाखौहाय जोंला
औ औ औ औ औ बे रोदाखो औ बे रोदाखो न'आवनो थैयारि खामोना ना गलानिफा फोर बा हाथाइफोर फोरनिफ्राय बायना लाबो नों
औ बेखौहाय जोङो ओ बे ओ गुबुननिफ्राय लाबनाय जायो न'आव गैयाबाथाय। औ न'आव गायखानाय थाबाथाय आरो न नै न'आव गायखानाय थाबाथाय आरो न'निखौनो होनाय जायो आरो उम खो न'आव गैयाबा थाय गुबुननिफ्राय लाबनाय जायो आरो।
औ औ औ न'आव गैयाबाथाय गुबुननिफ्राय गायना जानाय जायो आरो।
औ लाबनाय जायो औ लाबनैहाय बेखौ गायनाय जायो आरोना ओम गायनानैहाय बिनि सायाव एसे मानला हाङोना अब्ला बे बेनि सायावहाय जोङो औ ओ सां होनाय जायो आरोना। सां गायनाय जायो नोंथां बेवहाय साङावहाय जोङो बिदिनो दिरुं सोंनानै होनाय जायो आरो ना खोनादोंना औ दिरुं होनानै जोङो बेखौ मानलानो थाखाय जों दिरुं होनाय जायो आरोना।
औ नोंथां औ।
दिरुं होबाथाय बियो मानलानानै बिदिनो ओ थाइला ङो आरो।
औ औ
आरो बेयावहाय जोङो ओ जाहाथे मोसौ बोरमाया हाबनो हाया बिनि थाखाय जोङो बेयाव बेराबो होनाय जायो।
औ
औ नंगौ
औ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां
बिदिब्ला समा जानानै फैबाय जोंनिया
औ औ नों थां गोजोन्थों नोंथां बिदि बिदियावनोसो औ खोनादों नोंथां
दे बिदिब्ला लाखिथ'नोसै। औ
अ दे नोंथां औ